खुलुमबाय।
औ हेल'।
खुलुमबाय मा खालामदों?
ओ‌ नै ओरैनो जिरायला बायना दं नै दंफां सायायाव।
अ' जाखांबाय?
गैया जा
गैया जाथ'वाखै। अ' दाबो जाया? टाइमा जाबाय नै। सानसुनि
दुब्लिनिफ्रायनो फैनाया बावाखै नालाय दुब्लियाव खामानि मावहैदोंमोन नालाय आं दैलां नालाय दा ओं।
गायनाय जाबाय नामा?
गायनायाथ' गायथ'वाखै। माने फुगासिनोसो दं मैयाजों दिनैजों फुदों आरो साननै जाबाय ओमफ्राय गाबोननिफ्रायसो गायनाय जागोन आरो।
ए बिसिबां बिगाया?
ओरैनोथ' बारा बुरजा गाया जोंना बिदिनो सारि बिगासो दं आरोना सारि बिगासो ल' जागोन। दा गायगोना आरो।
ओमफ्राय बेरायनो थांथाराखै जेरावबो?
हो?
बेरायनो थांलाबायाखै जेरावबो?
थ' गैया थांनाय जायाखै दासान्दि जेरावबो।
उम।
दाख्लैफोरसो दाख्लैसो माबायाव सरलपारायाव थांनाय जादोंमोन आरोना बेरायनो। ओमफ्राय दाथ' गैया जेरावबो थांनाय जायाखै बेरायनो।
उम आंबो ओरैनोसो दङ नै हो।
लेंनायालाय लोगोफोर लेंबाव दंमोन बावनो बेरायहैनो सरलपारायावनो।
ए आंथ' थांफेरलााखै दाबो खेबसेबो नु फेराखै।
थांनो थांनो सानो औ ओमफ्राय ह टाइमानो जाया थांफेराखै।
लोगोफोर मिलायोबा बेरायहैदो।
ओ मालाबा थांनोसै।
माबलाबा सम लानानै।
उम।
लेंनायाथ' लोगोफोर लेंनाय दंबावो लेंदों बिसोरबो गावसोरजों ज' थांनो होननानै। आदा समानो माने मिलायासैना आंना दासान्दि।
औ गायनाय फुनाय बोथोर जाबायना ओंखायनो। टाइमानो मिलाया मिलाया जाहैबाय।
ओरैनोसो आंबो आमायनावसो दंफैयो न'आवनो गैया आं गुवा थियावसो दंफैयो।
ए न'आव गैया ना?
उम हो।
मा खालामदों बेबा दाबा?
आङो ओरैसो दंलाबायो।
ए ओमफ्रायथ' ओंखाम जाखांबाय ना।
जाखांबाय जोंहा दहायनो।
ए मा ओंख्रै जाखांखो ओमफ्रायलाय?
माबासो खांख्रिखला ओमफ्राय टमेट'।
ओ औ।
आरो सानसुनि जाबावनोसै संनानै।
जादो। ओंखामफोर जाबासो देहाफ्राबो थागद जायो ना।
उम जानाय जोंसो बोलो नामा?
औ जाबासो देहाया राफोद जायोना?
औ
जोंनाबो दा जाथ'वाखै दा जिनै रिंगासोआव जानाय जासिगोनदां।
औ
ओरैनो दा ओंख्रि संगासिनो नालाय फुंङावथ' ओरैनो बाथोनल' फुंङाव जादों जानाया ओमफ्राय फुंङाव ओरैनो नाथुर बाथो थोन ल
उम बाथोनफोरजोंनो दैज्लांङाव खहाबोलै खहाबनाया। थ'
औ औ
दुब्लियाव थांबाथाय।
उम दा सानजौफुनि ओंख्रिखौ दासो संगासिनो आरो।
उम
उम
जायगानि नाम बा लानो मोन ना मोना मोनथाय?
अरजाया ना एसे एनैया एसे एनैया अरजानाय नंङादां अरजानायालाय। उम ओरैनो बाव माबायाबाबो एसेमेसफ्राव। सोंजायो आरो उम
बाहाय
उसुबिदाबो जानो हा हागौना बोरैबाबा।
औ साबैसे मानसिजों रायलायखो नों दासिम?
ओरैनोथ दिनै गैया रायज्लायनो मोनाखै आंङो दा दहाय सासेजों रायलायखांबाय नै दासो बावाखै ओमफ्राय दा नोंजों रायजलायनाय जाबाय आरो।
उम आंथ‌ गोबाव गोबावजोंसो रायलायो। बानानैनो माबासो थांफां नागिरो दस जायावसो रावानो दस्रासो थांनो नागिरो सोफ्रांलाबायजोबो।
उम सोसन फ्रांलाबायनो नागिरो ना? बिदिनो जायो नै जोंनाबो एखमबा खमबा मोनसे मोननैया फंसे फंनैया रायलायफ्लांङो।
बेसिबां थाखोआव फरायो ना फरायला?
दाथ आङो माबायाव बि ए फार्स्ट सेमाव एदमिसन लादोंमोननाय आं।
ए मोजां।
उम। देग्लायसो आरोना।
अबेयाव लाखो?
दा माबायावनो लादों आं बे रुनिकाटा कलेजावनो
ए
द्रिस्ट्रिक दिस्ट्रिका चिरां जाहैबाय नोंसिना मा द्रिस टिक गोलैयोथाय जिल्लाया नोंसिना चिरां गोलैखायो ना? ओ
काजलगावावनो हाबदोंमोन आंबो
ए औ औ दा फरायो ना फरायला नों नोङो
दाथ जोब्बाय आंना
थाजोब्बायना
ओ बि नोंसिना नवाव साबैसे दं?
दाथ जोंना नखराव गासै साब्रै दङ।
औ
दा सांब्रै दङो आरो
उम सोर सोर
आबा दङ आइ आबा ओमफ्राय बिदा सासे दङ आरो आमफ्राय आं आरो माबालाय बिदा सासे दंबावोमोन ओमफ्राय हाबा जाबायना ओमफ्राय हाबा जानानै आलादा जाबाय आरो। ओमफ्राय आब सासे हाबा जाबाय आरो
औ सादजनमोन गासै गासै सादजनमोन।
औ औ ओमफ्राय दा आबवाबो हाबा जाबायना ओमफ्राय सासेयाबो बिदा सासेयाबो हाबा जानानै आलादा जाबायना ओमफाय दा जों साब्रैलसै आरो
उमह जोंनावबो सादवानो दङ
ए
आइ आफा दं आदा दं आं दं फंबाय ओमफ्राय बिनानाव नआव दङ गोजानावसो मावहैलाजोबो ओरैनो
लेखा फराय आसै
जोंनाबो गोजानावसो मावहैयो सासेया
ओम
बे माबाया हिनजाव लानाया आरो ना हाबा जानाया
औ
ओरैनोथ' जायगायाव बांद्राय खामानिबो मोननो नागिरा नालाय
ओम रांफ्राबो खम खम होथारोना गोजानावसो एसे
खस्थ'आ बारा जायो
ओम
दाथ' गरम दिन ना नोगोद खस्थ' जायो नै हा हाजिरा मावबाबो सानसे खस्थ' खालामनांगौ जायो
सानसे खस्थ' खालामनानै बेबो
बाजोबोल' दां नामा
औ बाजौल' मोनखायो जोंथिंबो
माइ गायनायनि खामलाफ्रा बेसिबां नोंसिनिथिं
माइ गायनायथ' सेमोनबो थामजौआनोमोन ओमफ्राय देग्लायनायावो बे बोसोराव थामजौआनो जागोनदां ओमफ्राय ओरैजों बे खाथि खालायाव एसे
बिदिनो
एसे ओरै जोंनि खाथि खालायाव एसे साइदआव आरोना एसे दस्राजों थामजौ बाजि जाबाय नो
थोलायलायाबासो फैसाखौ मानि रांखौ बुरजा बुरजा होयो। बुरजा बुरजाबाबो माने लायनांगौ जायो। ओमफ्राय उनाव।
ओमफ्राय बे मालाय बिसिनाथ' माहाजोन जायगा जाहैबायना ओंखायनो थामजौ बाजि होयो आरोना बे। थामजौ बाजि होनाय साइदआव जायगायाव जोंनि एरियाव' द आं। ओमफ्राय माहाजोन गैया नालाय गोरिब। बेजा नालाय फाला बदल गायलायनानैसो जा फाला बदल हाजिरा गायलायग्रा नालाय ओंखायनो। थामजौआवनो माबायो आरोना ओरै जोंनि साइदआव।
ओरै सानजा साइदजों बाजौ होननाय खोनादों आं।
ओरै सानज्राजोंना।
ओम
बाजौनि। बाजौ गाहामनि माइ खामला गायनाय होनांगौआथ' ना।
दे जा थांगोगोनसै।
बांसा बिसेबां रां नांगौ जायो।
उम रांजोंसो गाससिबो नामा
औ। राङानो बिराद। थाङो ओरैनो दैजलां दिनाव बे बोथोराव। रांखौनो बांद्राय मोननो नागिर। फिायाना खम जायो।
ओम।
ओरैनो न'नि खामानि मावै मावै बाहेरायाव बायजोआव मावनो मोना जायोना।
उम बेयाव। खस्थ' जायो एसे
औ।
दैज्लांबायबासो एसे आरामल।
उम
समाबो औ दासो गु मिनिट माबा जादों दासो गुजादों समा
औ एसे नांबावगौनाा एसे नांबावगौ ना।
औ।
उम
ओमफ्राय सिरि सिरि थार आन्दायोलै मा रायलायनो मा मानो जायो
औ आंबो बांद्राय रायजलायनो रोंखाया मथा मथि
बिदिनो थाबथा थुबथा सो बर'आनो स्पुस्थ' जानागिरा माबा सो-सोदेरला जोबोना
औ लगाय लथाय जानो नागिरो ना।
मालानिफ्राय हाबामोन नोङो?
हा
नों मिथिखादोंना सोरबा सोदों औ।
बावहायथ' आं हाबनाया एसे गोबावानो जाबाय बिदिनो दान मोननैसो बा मोनसे दान मोनसेसोल' जादोंदांलै दान मोनसेसोआनो जाबाय खोमा दां। ओमफ्राय दानमोनसेसो जाबाय आरो ओमफ्राय फार्स्टआव बे जोंनि गामि खा नोंसिनि ओमफ्राय जोंनि गामिनिबो बिसोर लादोंमोन नालाय खुलिदोंमोन नालाय। बिसोरो सोंबाय आंखौ नों जिदाइन बोसोर जागोना ज जायाखै होननानै सोंबाय आरो ना बिसोर आंखौ ओमफ्राय जाबाय होनबाय आङो ओमफ्राय होनबालाय बेखौ बानायदो होननानै थिनबाय आरो बिसोर आंखौ।
ओ रां मोनोबालाय ओरैनो थास्लायस्लाय सोरबा सोरबा मोनबाय। ओरै आदा मोना मोनबाय।
अ नों मोनथ'आखै दां ना?
आं नायाखै दाबो साबा जाबायमोन आङो ओमफाय आं नायाखैनो दाबो।
ए होमबालाय साबाल' जादोंना। बावाखै होमबा ना नों बानायनाया?
गोबावानो जाबाय आंबो ओमफाय आं रायज्लायासो। एखमबा एखमबा ल' लाय
उम जोंनाबो गोबाव जाबाबो बांद्राय रायलायनाय जायाखै माने एखमबा एखमबा रायलायनाय जायो ओमफ्राय बांद्राय रायलाया आरो ना होनबाबो। मोननायालाय आं दाख्लै मोनखांबाय खनसे।
सासे रायलायनायावनो मोनो नामा?
सासे माने बे माबाया थासआ बुंनांगौ आरो दां जि ओ ओमफ्राय आंबो बारा मोन्थिजुबलाय लांला जिखुनु मोननायालाय आंबो मोनखांबाय आरो ना।
बेसेबांसो मोना?
टाइमाबो समा समा बारा जासिगोन नामाथाय दा माबायाव रायज्लायनोसै नामा उननि खनसेयाव ना दायो आं हरगोन दैे हो हो दे